अ नोंथां खोनादोंना?
हेल' नोंथां। खोनादोंना? अ अ नोंथां।
औ
अ खोनादों आङो। औ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ।
आङो दं ओरैनो एसे बेरायग्लांनानै दङ दायो नोंथां।
अ औ। आंबो दङ ओरैनो। ओरैनो बाहेरानि सावगारिफोरखौ नाहरगासिनो आङो।
औ
नोंथां दिनि माने जोङो मागो फोरबोखौ माबायदि रोखोमै एबा माबायदि नेमखान्थिजों फालिनाय जायो बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ फोरमायनो हागोन नोंथां।
अ अ।
ओ जोङो मागो फोरबोखौ जोङो ओ मा होनो मेसें बोथोराव जोङो आबाद बिदिनो माखासे माइ आबादखौ जोङो दिखांखांनायनि उनाव जोङो ओ जोंहा बे मागो फोरबोखौ फालिनाय जायो आरो। ओं बेनिफ्राय जोङो बे मागो फोरबोआव जोङो माखासे रोखोम रोखोमनि ओ फिथा सावनानै जानाय जायो। बिदिनो जोङो मागो मागो फोरबोखौ जोङो ओ मागोनि जे मागो जानायनि सिगांनो जोङो ओ फिथा सौरायखौ देनानै लाग्रोनाय जायो आरो जेरै जों फिथा देनो थाखाय गिबियावनो अन गुन्दैखौ सोमना लाग्रोनाय जायो बे बिदिनो अन गुन्दैखौ सोमखांनायनि उनावहाय जोङो बेखौ दिं खि बा उलार बेफोरबायदियाव देनाय जायो आरो सोरबा बायदिफोरा मेसिनफोराव देनाय जायो थिखालावथ' आरो सोलायबोबाय नङा होमबा नोंथां मेसिनफोरावबो दे नाय नुनो मोनसै आरो। बिदिनो जों फोथायनाय दङो। मागो समाव जोङो फिथा देनो मोना जे मोसौनि खोमोन मोनजायो होननानै बेनिखायनो मागोनि सिगांनो जोङो बे फिथाफोरखौ देनानै लाग्रोनाय जायो आरो बिदि उम। बेनि उनावहाय जोङो ओ सोरबा बायदिया मागोनि ओ बे सानसे सिगां बा मागोनि सेथि खालार खालि बेलागुर सावनाय जायो आरो बे फुुंआव ओ खोमसिथायावनो दुगैनानै बे दुगैखां ओरैखांहाय जोङो उम फोथाराव जिगाबनि जों जिगाबजों ओरै औवा होनानै बेलागुर बानायनाय जायो।
बेखौ जोङो दुगैस्रां लोबस्रां सावनाय जायो आरो। बेनि उनावहाय जोङो उम गय बारियाव बिदिनो बिफां लाइफाङाव जिगाबखौ जोङो
औ औ।
बिदिहाय मा होनो मेरायनानै दिदुं बानायनानै जोङो बिफां बिफाङाव खानाय जायो आरो। बिदिनो गय बिफां थाइजौ खान्थाल जि खुनु बारियाव फिथाइ सामथाइनि बिफां थानाय बेफोराव जों खानाय जायो माने जाहाथे जोंनाव फिथाइ सामथाइया जोंनिया ओ बिबायदिनो बुरजा बुरजा थायनो हाथों। बेफोरबायदि मोनसे फोथायनाय दं आरो बेबायदि फोथायनायखौ लानानै जोङो बे नेमखान्थिखौ खालामनाय जायो बेनि उनाव आरो जोङो बे मागोनि थि खालार खालायनो जोंना ओ बिदिनो बिमाफोरा न'खरनि गारजेन जानायफोरा खोमसियावनो सिखारनानै दुगैयै लोबै जे ओ मा होनो इसिं बा बा ख्रिफोराव मोसौनि बे गोबोरखिखौ जोङो गोबोर थान होनाय जायो आरो। खोनाबायना नोंथांङा। औ खोनादों दा?
हेल' नोंथां खोना
नोंथां।
हेल' नोंथां।
औ हेल'।
हेल' नोंथां खोनादोंना?
औ आं खोनागासिनो नोंनिखौ। खोनाबायना?
हेलौ नोंथां।
खोनादोबा एसे जायगाखौ दोरोदना हो नोङाबा। खोनादोना?
हेलौ नोंथां खोनादोंना नोङो।
औ आं खोनागासिनो।
हेलौ नोंथां।
औ नोंथां आं नोंनिखौ खोनागासिनोमोन खोनाबाय ना?
नोंथांनाव एसे नेटवार्कनि प्रब्लेम जादों औ।
औ आं खोनागासिनो नोंथां।
हेलौ नोंथां।
हेलौ।
खोनादोंना नोंथां खोनादों?
औ खोनागासिनो आङो।
औ औ।
खोनाबायना।
अ आङो बारा मोजाङै खोनानो मोनाखै नोंथां।
औ दा खोनाबायाखैना नोंथां?
औ दा एसे खोनादों नोंथां।
दा खोनाबाय दा?
औ औ एबार खोनादों नोंथां। औ औ।
आं माने बुंदोंमोन जे ओ मागोनि सेथि खालाराव आरोबाव ओ बे मोसौनि गोबोरजों बाख्रि बा इसुङाव गोबोर सान जायो। होनाय जायो होननानै। खोनादों ना नोंथाङा?
औ औ।
औ बिनिफ्राय जों आरो ओ बिदिनो माखासे रोखोमनि ओ फिथाखो जोङोहाय बिनि उनाव जानाय जायो आरो ओरैनो मागो आव मा मा रो खोमनि फिथा बानायनाय जायो नों नोंथांमोननि ओनसोलजों नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ जोंनिखिजा फिथा बानायनाय जायो होनोब्ला उम मा होनो? माइब्रा फिथाजों माबा माइब्रा माइरंजों जों माबा फिथा माने थावनि फिथा थावनि सिथाव होनना बुङो जायखौ बेखौ सावनाय एवनाय जायो आरो जायखौ जोङो सौराय बुङो बेफोरखौबो सबाय नालेंखर बायदिसिना होनानै बेखौबो जोङो एवनाय जायो आरो बिनिफ्राय जोङो एन्थाब फिथा बेखौबो जों